ओं खोनाबाय।
मा जाखो दे दहायनो जानो?
दसे दसेनो ओमफ्राय नोंनिया मानो देखाय बावआसै‌ दे।
माखौ ए उम मिथियाफ माथो गोबावनो लायलायदोंलै सानैबो ने
ओ ओमफ्राय आंना मारै थाम सेकेणडल' देखायखो दे।
मारै हमबायबो ओमफ्राय आङो औल' होनबाय आङो
ओं ओमफ्राय बेखौ लाफानाङामोनथ' ने खमसे खमबो इसे बिदिनो इसे थांथारनांगौनाा होमबासो जायो ओमफ्राय मानथोखौ बिदि देखायखो दे।
ओमफ्राय आं मा मोनगोन बेयाव।
आंलाय?
लाथिख' लाथिख' द'समिक बाल' मोनसिगोन।
ओहो नोंना खनसेबा जाफिनबावगोन ब्रा नोंना।
ओहो नङाब्रा नोंनि हमनाय अ ओं ओहो हमनाया हमनायखौसो होनदां
हमनायनिया जानाय नंला ओमफ्रायनियाोया‌ बयो जासिगोन आरो दहायनाया जायासै नालाय ओमफ्राय दा नोङो हर फिननो हासिगोन आंनाव बाखेब
आं हरनायाथ' आं जागोन जानाया ओमफफ्राय नोंनि बे नोंनि हरनायाव रायज्लायनायासो जानाय नंला आरो
से मिनिटबो जायासै मिनिनानै दनोसै आं।
माबारै जादों बे दा आं ओरै खोमायाव लानायावसो दानजााहरखो नाामाखोथाय
बेखौनो सानदों आंबो आइया माथो दानजाबायसैलाय बिदि सानहरदों मा माने हमस्लाब मोनासै खोमा सानदों आङो आंखौसो
नों मा खालामदों होननायखौ खोनानानै आङो औल' होनबाय आङो
ए नों औ होनायखौ खोनाफैयासै आङो दडाइरेक्ट दानहरनायखौल' माबै
ओ औ होननानै औ होननानै खोमायाव लाबायबो ओमफ्रायो गैलाबो।
लस जाबायनादो माबा जाबायना बियो गैला ओरैनो दैयाव थांग्रबाय‌
ओरैनो दैयाव थांगारबाय खस्थ'नि फिथाया गोदै जायो होननाया।
बे मोनसे गोखा जाबाय। बे मोनसेया गोखा जाबाय। ओमफ्राय माखासेया र' गोदै जायोना गोखा जायो दा
गोदै जायोना गोखा जायो ‌
नायग्रोनोसै रायज्लायनानैथ' रायज्लायबायलाय जों जानो जों दा ओमफ्राय जोंनिया जागोन जा जों सानैनिया सोरनावबा जायो सोरनावाबा जाया होनदों सोरनाबा ा एखेजोंों जायो होन्दों आदा आइया ओमफ्राय आंना जाया नामा होनोमबा?
आंना जादोंना दालाय नों मिथिग
जानानै आंना जानाय नङा नामा?
जानो जागोन खोमालै र' बेखौ जोबखांनानै नों नों हरनाय नाय।
ओं आंनाबो जाबा जायाबाथाय औ होन माबा मबाइल माबा जानफुंबाय जि गुदुं जादों मानोबा।
गुदुं जादों आंहाबो बे मोखां देखायनाया
उम
बेयाव दंमोन ना दहाय गुदुं जादोंमोन ओमफ्राय दा हारसिंनो गुसु जाफिनबाय आरो
आं थायाखैनो थानायानो जाया
मोखां देखायनायाव आङो बैखौसो गोमो गाबनि माबाया बायनानै गेलेनो लुबैल
औ ओमफ्राय माथो गाबागाव सोजायो खोमालाय ना सोजाया
सोजागोन ओमफ्राय माने गाबागाव सोयोबा स्नि रोजाल' मोनोना जौसे बेनि ओमफ्रायो नोंङो जुदि ओं बेलेगनाव बायो होमबाथाय बेलेगनाव बायोबा जौसेनि माबा मोनो खोमा मा होनोमोनलाय गुरोजा मोनो होन्दों आब' आ
आयौ मारै एफा बुरजा मोनो
ओ जौसेनि गु रोजा हरोब्रा ओमफ्रायो आंङो खेबसे सासे मानसि सिदि बैयो दालाय जिरायग्राया बि जिरायनायाव थाबाय थानायाव खोनादोंमोन ओ जौसेनि जि रोजा होयो बिदि दि खोनादोंमोन ओमफ्राय दाख्लै आब'आ होनदों गावसिनि बोयो गाहाया बेयो होनदोंङनो हरो नो माने माबायाव जौसे राङाव
उम
गुरोजा हरोनो जौसे रांनि गैखायामोननो गावनाव गोमो गाबनिया ओमफ्रायो जौ से रांनि जौसे रांनि बायबाय नो बियो बायनानै गेलेबायनो दायरेख नै लाख मोनबायनो
मा खेबसेनो
उम
आइयै इदि मोनबा
बेयाव बै दालाय फिदिंनाया बेयाव गेलेदोंमोन नामामोननो ओमफ्राय बोरैबा नांनानै नै लाख मोनबाय नो ओमफ्राय बे नै लाख मोनबाय नालाय बे ओमफ्राय सोलायनानै लाबायना बेयो गोमो गाबनि माबाखौ सोलायनानै लानानै से लाख बाजि रोजा बिदि जाबाय नालाय ओमफ्राय बे से लाख बाजि रोजा जाबायथ' बै मोखां देखायबा सानसेयावनो द' रोजा द' रोजा मोनो नालाय खेब ओ से से घन्टायाव
दं रोजा
थामरोजा ओ से घन्टायाव थामरोजा मोनोब्रा से घन्टायाव थाम रोजा मफ्राय खेबनै दाननांगौ खेबनै थायोबा ओहो माबा मोनोबा नोंङो जुदि से सप्तानि गेजेरावनो से लाख बाजि रोजा मोनोबा
अ हेलाबो बांसिन मोनो आरो
गलाब गाबनि माबाखौ ओ गलाब गाबनि माबाखौ मोनोबाथाय
उम
ओ बारायो माने मोननाया से रोजा जाया थाम रोजा जायो ओं सेघन से घन्टायाव थाम रोजा मोनो नालाय ओमफ्राय नै घन्टा नै घन्टा थाजायो खोया ओमफ्रायो नै घन्टा थायोबा माबा जाबायना? उम नै घन्टा बा से लाख ओ सानसेयावनो द' रोजा मोनबाय।
सानसेयावनो द' रोज
बैयै जिरायनानै थाबाय थानाया जेरैनो थाबाय थायो बेबायदि जानाया बेयाव माबा खेबनै मोननि मोनो नै घन्टानि मोनो ओ नै घन्टानि मोनो बेखौबो। ओं ओमफ्राय नैजौल' सोलायनांगौ जाबाय आरो नैजौ मोनबाबो जाबाय। बाल इसिना गाहाया मोजांथार सानफ्रामबो थामजौ बाजि थामजौ बाजि हरबाय थायो।
नों न हाबनाया गाहाया बेबोथ' दा ओ माबायोना फानो खोमाथ' गोमोखौ।
जानो फानो नामा?
फानो दाख्लै दाख्लै होनदोंना र' सोरबा सा सासे सोंहरनायाव आंनो फानोमोन ओमफ्राय दा गैथ'वा जोबथ'नानै दं होनदोंथ' माबानायाव ओ मा होनो माबा अन खालामनानै रायलायबाय थादोंमोन ना?
ओ खोनासङासिनो आङो।
ए आं मैया खोनासंबाय थादों। आंखौ ग्राबजिबाय थादोंमोन ओमफ्राय आंहा उन्दुबाय।
आं जेबो मिथियासै आं मैया ग्रुपआव ओरैनोसो थादों।
ओइखौबो मा होनो ओइसोर सानैया ओइसिनि आब'मोननि खाथ मैया हाबनो थिनदोंमोन नालाय ओमफ्राय इसिनि माबाखौ गाहायखो ओहो इयो इजि इयो बेलेगनिबाथाय हरखाया ओमफ्राय सोंहरनानै सोंहरो गाव ओमफ्राय गावनि सोंहरनायखौ जेबो बुंहराथाय हरलाबो इयो ओमफाय बै सासे बे आब'मोननि न' खाथि सारनि ना माबानि गाहायनि माबा होनाय दंना लिरनाय गावनि नामाव।
औ औ ओंखायनो हरासै बे।
ओमफ्राय ओइ सासेया ओ बै जोरनिया इयो एसे माबाफोर हरोमोनबा खोनथाहरगौमोनदां? हरग'नो हागौमोन आंसो मो ओ आंसो मोनब्रै हरदोंमोन।
आंनो हरदों आं हाबबायना बेनाव गाहायनाव।
ओंखायथ' नोंनाव नैजौ दाइनजिबा नामा हरदोंमोन ओमफ्राय आंनाव नै नैजौ थामजिब्रै ओ नोंनाव आंनाव औ बाजिदाइनसो मोन ने ओं।
ओमफ्राय दाख्लि खेबसेनियावसो थानो मोनासैना आङो।
ए दाख्लैनियावबो हरदों आंनो हरबाय थायो थायाबाबो माबा गावनियाव माबा जाथ'वाखैबाबो।
थायासै ओमफ्राय था थायासै ओमफ्राय हरासैबो गावबो।
ओम। माबाया मा होनो माबासो खालाम हरबावबाय आं ए माबा हरबाय बैखौ
ओ बिसोरो ओंखारहोनो ओंखारहोनो बाबाय बे गावसिनाव हाबनाय
माबानानै मा ह' होनोमोनलाय बिदि फन हरनानैसो माबा बुंहरनांसिगोनदां रसमि माबा ओइ सासेया जोंनि दालां खााथिनि सासे थाग्राया इखौ सि इनाव दंखोमा बेखौसो बुंहरनांसिगोन।
दालां खाथिनियावबो नङाबाबो बैयाबबो बे आब'मोननि खा थिनियाबो रायलायो खोमालै
ए अ ओं बेखौ बुंहरनांसिगोन।
ओ बिजों बिजों रायलायो बायदि बिदि मोनदों आङो बेयो दालाय बख'नो हरोना।
ओ ओ राय्लायहोनानै माबानांसिगोन
उम
आंनो जेबोखौनो हरा इसोरनो हरो ना मायोथाय आंनो जेबबोखौनो हरा माबा सिरि जेबो माबायानो गैया इनाव हाबबाथाय
बइ माबायाबो मालाय बे आबौमोननि गाहायाबो माबायाबाबो हरो रायलायाबाबो बयनोबो माने गावनियाव गावनि सिङाव सोर सोर दं गासिमनोबो सानसेयाव थामजौ बाजौ बाजौ हरबाथ' थामजौ बाजि मोनखायो नालाय बाजौ बाजौनो हरजोबोनो गासिनोबो
बिदि नांगौ
आरो जुदि हराखै सोरबा सोरबाबा एफा बुरजा मानसि जायोबाथ' बावोना होननानै लाहरबानो हरोब्रा आब'नाव हराखैमोन ओमफ्राय आब'आ ओमफ्राय आंनो होननानै बुंबाय आं मोनासिनो दिनै रावबो हरासै होननानै बुंनाय लोगो लोगो हरबायबो ब्रा
ओ गावनाव बांसिन बुरजा जाखाबायबा मानसिफ्रा बुरजाबा मोजां जायो आरो मानसि बेखायनो ज माबा जानोसनि ना गावनि माबा
हाबनो थिनो गावसोरनि सिङाव ओ आं हाब बेनाव हाबग'आबा मोनबाबो इसोरनाव हाबनो हासिगौमोन इसोरनाव बिदिबो खालामोब्लानो जेनेबा दाइनजिगु रोजा आब'नाथ' दाइनजिगु रोजा बेसे बेसेबांबा जाखाबायमोना दाइनजखु रोजा बाजौना बेसेबांबा आब' हामबाय आरो आंनो हरबानो जासै थै आंना माबानो ह हमोन बख'नो हासिगौमोन होननानै बुंबाय आं मैयाबो थानो मोनासै दाख्लैबो थानो मोनासै नङाबा ब फनो हासिगौ ओदि होननानै बुंबायना मोखां देखायनो हायासै आङो होननानै
औ
ओमफ्राय बिदि होननाययाव र' र' दा मोनायाव हरगोन आङो लागोन आङो बख'गोन बिदि होननानै बुंहरबाय
ए अ गावनाव बख' माबानानै खावसे माबानानै गावनावनो बख'जायो आरो
औ‌ इदिखोमा दाख्लैबो मालाय होदेरलायनानै बख'दोंनो गावनाव होदेरनानै गावना से लाख ना बेसेल' जादोंमोननो आब'ना ओमफ्राय से लाख जानायाव से लाख जाबाथ' ओरैनोबाबो जिबाबो
ओम ओमफ्राय नङा मा होनो ओ जेनेबा बे गाहायनो बख'नो दिहरो बे गाहायनाव मारै बख' जाय माबाखौ हरो ना मारै ना बे गाहाया जायखिजायाथ' नों ब बख'ग्रा मानसिनिथ' माबा मोनसे नांगोन नुबाथ' इसे माथो बख'नानै जाजोबला बायनो हागोन ने
खोमालै सावगारि एसे ओ एसे लायो खोमा गावसोर गुुबो बिदिबो जानो हानाय
ओहो नङा बेखौ होनाखि आङो माने दा नोङो बे आब'निखौ खावसे नांदेरगौ नालाय नांदेरगौ होननानै दालाय बख'नानै होबायो बे बख'नानै बन मारै बिनि बिनावसो थानायखौ मारै बिनाव ब हख'नानै होयो
माने बोयो गोमो गाबनिखौ हरग्रोबाय ब्रा बेनो ओमफ्राय से लाख खालामग्रोबाय बेनो। नैरोजा हरदेरबानोथ' से लाख जाबाय नालाय माखौथो
दा माने बे राङाथ' बे आब'नावसो दं नालाय बे बैयैनावसो मारै बख'हैनो हायो होनदां इखौसो
ए बियो हरजायो खोमा बैयाव से लाख जाबाथाय सोलायजायो।
ए बैनाव हरनाय दोनजाबाय आरो बख'नो थाखाय बेनाव हरनानै दोनजोबबाय आरो इदिनो
ओ ओ आङो दानहरथ'नोसै दे नों हरनोबा हरफिनदो। खोनाबाय औ समा जाबाय औ।
ओं दे।